हेल' औ औ हेल' नोंथां।
औ मा खालामदों नोंथां?
बायजोआव जिरायना दं र' नोंथां।
औ
नोंथाङालाय मा खालामदों?
नै आंबो जिरायनानैसो बार जागासिनो बायजोआव।
अ अ
उमउ दे होनबा नोंथां बैसागोनिनो एसे सावरायलायनोसै। फोरबोफोरनि बागै एसे मिथिलायनोसै औ दे होमबा नो-नोंथाङानो एसे बे बैसागोनि बागै एसे फोरमायग्रोनानै होदो। बैसाग बैसागो फोरबोनि बागै औ
आ जोंहा दा बैसागोआ बर'फोरनिनो मोनसे एंगार हायि माने रंजाथाइ फोरबो आरोना
औ
दा बैसागोनि जागायनाया जोंहा ओ सैथो दाननि जोबथा खालारनिफ्रायनो जायो होमबा आ जेआव जों जेनेबा मैसो मोसौ बैसागो ना मा होनो बेखौ औ औ जेराव औ औ जेराव जोङो जेनेबा सैथ्र दाननि जोबथा खालाराव गावनि मोखौखौ लाहार फाहार खालामनानै दैसा एबा फुख्रियाव थुखैनाय जायो।
औ
दा नोंथाङाथ' मोनथिखागौ जानांगौ जेनेबा माबायदियै लाहार फाहार खालामनाय जायो मोसौखौ आरो मा मा बाहायनाय जायो। एसे बुंफोरना होनो हागोन नामा नों थाङा माने आं एसेबां मोनथिया।
औ औ दे होमबालाय आं एसे आंनि मिथिनाय हमनानै मोनदांनाय नुनायखौ आं फोरमायलांनोसै
औ जागोन नों
ओ जोङो बै ओ गिबि बैसागो एबा जों ओ संक्रान्ति जायखौ होनो बेखालिनो जोङो ओ मोसौखौ जोङो मान होनानै सिबिनानै जोङो ओ फुङावनो ओ जोङो बायदिसिना लाव फान्थाव हानानै लायो ओमफ्राय ओ हानानै लानायजों लोगोसे जोङो हालदि हालदिखौ हालदि गोथांखौ देनानै ओ लायो ओमफ्राय लोगोसे हांगार ओ हां ओ हांगाराव उम थाव गुबै फोननानै बेखौ मोसौनाव फोथा फोनो फोथा फोननानै जोङो बिदिनो ओ बिबार माला गानहोनानै मोसौनो ओ ओमफ्राय लाव ओ बिदिनो जोङो लानानै थाङो आरो बबेबा